थाङा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावरायना हागोन
औ बे आयदायानो जाबाय बैसागु फोरबोनि सायाव
औ जागोन अ
फोरबोनि सायाव आङो सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंना बैसागो फोरबोखौ माब गिबियावनो जोङो बुंनो हायोदि माब्ला फालिनाय जायो बैसागु फोरबो खौ जोङो
सैद दाननि जोबथा दिनखालिनिफ्राय फालिनाय जायो बुंनो हागोन। मानो होनबा जोङो सैद दाननि जोबथा दानावहाय जोङो संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो। जोङो जायखौ मोसौ फोरबो बुंनाय जायोना। बेवहाय औ बैदिनखालि जों मोसौफोरबो हिसाबै फालिनाय जायो। जों बुंनो थाङोबा इंराज जि दाननि जोङो एप्रिलनि जिब्रै खालारावबो मिथिनाय जायो जिब्रै खालारावबो औ से जों जोङो सैद दाननि जोबथा सानखौहाय जोङो मासौ संक्रान्ति बुंनाय जायो। बैदिनखालि जोङो बैदिनखालिनि सानसे सिगांनो जोंङो माखासे नांगौ मुवाफोरखौ मोसौ संक्रान्तिखालि जा मुवा नांगौ बेखौ जों सानसे सिगांङावनो बुथुमनानै लाखायो। जेरैहाय जोंङो गारला बुंङो दिगलिलिति हालदि दावाइ लाव फान्थाव बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवाफोरखौ नांगौ मुवाफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव बै दिनखालि जोंङो फुंङावनो सिखारनोनानै दुगै लोबै जोंङो बे लाव फान्थावखौ हानानै लायो माखासे जों जामुआ बेसाद बुथुमनानै लादों बेखौ जों हानानै लाग्रोयो। आरो जोंङो औवानि थेंअल बानायनानैहाय बेयाव जोंङो बेखौ माला सुनाय जायो। आरो बे मालाखौहाय जोंङो जोंनि न'फोरा गंबेसे बे हिसाबै सुनानै लानाय जायो आरो जोंनि लांगो ना मोननै अ नि थाखायबो लानाय जायो। बे हिसाबै जोंङो बेसेबां नांगौ बे हिसाबै जोंङो मालाखौ सुनानै लागोन आरो बिनिफ्राय हानानै लानाय लाव फान्थावखौ जोंङो खिरखा बा माखासे जेंगायफोराव जों लानांगोन बेनिफ्राय जोंङो बे लावनिनो बिलाइनि बिदैखौ जोंङो लाव बिलाइखौ देग्लिनानै बिनि बिदैखौ जोंङो मोनसे थालिरनि दना बानायनानै बेयाव सेबनानै लागोन बिनिफ्राय जोंङो हांगार खान्थाफोरनि बा जायखिजाया दोफोरनि हांगारखौ जों हुख'नानै लागोन आरो थाव गुबै होनानै लगायनानै जोंङो बेखौ मोसौनो फोननाय जायो।
फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय बै दिनखालि जोंङो संक्रान्ति खालि मोसौखौ जोंङो दैमायाव थुखैखांनानै जाय जों लाव हानानै दोनदों बेखौ लांनानै जोंङो मोसौनाव सारनानै होनाय जायो। खैनायाव लाव औ लाव जा बा फान्थाव जा होननानै सल' औ बेफोरबायदि सल' खननानै थिग बिदिनो बैदिनखालि थुखैखांनानै जोंङो मोसौखौ एगारनानै फैयोना दुब्लिबारि बा दैमागुरिफ्राव बेनि थाखाय जोंङो बै हांगार लगायना लानायखौ फुननाय जायो जोंङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों गोदोनि समाव हाग्रा दुनाय दाबायदिनि गोदान मुगा बायदि नंङामोन। बेनि मोसा मुफुर ओंखारनायमोन नालाय एगारनानै फैनायाव जाहाथे मोसा मुफुरफोरा जेबो खालामनो हायाथो बेफोरबायदि साननानै गोदोनि आबै आबौमोनाहाय बे हांगारखौ फोननाय जायोमोन। आरो बिनिफ्राय जोंङो मोसौखौ मोनाबिलि समाव न'आव होनानै लाबोनायनि उनावहाय जोंङो गोदान बो सोर ब्राथ जोंङो जेरैहाय सुबुंफोरा गोदान गोदान द्रेसफोर बा गाननाय जोमनाय गानो थिग बिदिनो मोसौनोबो जोंङो गोदान दिरुं लगायनानै हैनाय जायो मोनाबिलि समाव। बै दिनखालि जोंङो गोखा गोखैबो जायो होननानै मिनथियो। जायो जेरैहाय गोखा गोखैखौ जोंङो सेजौसे बिदनि जायो। जेरैहाय गोबां मैगंफोर आंङो मै गंफोरनि माखासे मुंफोरखौ लागोन जेरैहाय दिंखिया
औ।
खाराय थालिर फस्ला बिदिनो गोबां रोखोमनि जारि मैगं माखासे गोबां रोखोमनि मैगं बुथुमनाय जायो सेजौसे बुङो जायखौ। आङो माख सेजौसे मैगंनि मुंखौथ' लाजोबनो हाला बेनिख बेनो मोननैसेल'नि मुंखौ लाबाय बै दिनखालि जोंनि मोसौ खायनाय बा संक्रान्तिया बेखिनियावनो जोबो आरो से बैसागु बैदिनखालि जोंनिया मान सि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बै से खालारखालि जोङो गु फुंबिलि समावनो दुगैनानै जोङो गिबियाव आनान गसाइखौ आर'ज गाबग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो गेदेरफोरखौ मान होयो आरो उन्दैफोरखौ अन्नाय होयो। जेरैहाय गोजाम बोसोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हादोंमोन जेबो बेमार आजार खैदां खैफोद गैयालासे। थिक बिदिनो गोदान बोसोर खौबो जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां बारग'लांनो हायो जेबो खैथां खैफोद गैयालासे बि दिनि थाखाय जोङो गेदेरफोरखौ मान बावो उन्दैफोरखौ अननाय होयो आरो आनान गसाइखौ फुजिनाय जायो। नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै माखासे खोथाखौ फोरमायनो हागोन।
औ जोंबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो उम फालिबोदों बा जों नुबोदों आरो ओ जोङो दि नोंथा बुंलांबाय जे मोसौ बैसागु बोरै खुलियो बोरै जे ओ नोंथांनियाव मोनसे सोंनो गोसो जाबावबाय माने नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोङो जिथु ओ मान होयो मोसौखौ जे ओ बिदिनो मोसौ बैसागु जों खुंनाय जायो। बिनि जिथु गुबै थांखि बा जोङो मा जाहोनाव जोङो बेखो औ ओ मान होनाय जायो नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंगोन नामा?
औ जोङो मोसौखौहाय गोदोनि बै समनिफायनो जोङो बेखौ मोनसे जोङो जेरैहाय दुब्लियाव गोदोथ' बेफोरबायदि गोदान मुगानि बायदि माखासे गारि मथर गैयामोन टेक टर फोर थिक बिदिनो जोङो मोसौजोंसो हालेवनानै सोलिबोनाय। जोङो मोसौ गैयाबानो बै समाव जोंहा जेबो गैया बायदिमोन।
नंगौ नंगौ औ।
जोंनो जोङो हालेवनानै सोलिबोनाय नाय हारि। माहारि थिक बिदिनो जोङो मोसौखौ बिनिखायनो मान होनाय जायोदि बेयो जों खौहाय माइ जोंनि न'खर संसार खुंनायाव ओ जानाय लोंनाय आबाद मावनायाव जों एसेबां हेफाजाब होयो बिनि थाखाय जोङो बेखौ खौ इस-इसोर बा आनान गसाइ हिसाबै लोखि हिसाबै जोङो बेखौ गनायनाय जायो जायनि थाखाय औ। जोङो बेनिखायनो बेखौबो गोदान बोसोरावहाय जाहाथे जेबो बेमार आजार बेबो जायाथों बा मोजाङै मोजां बेनि देहाया याबो मोजां जाथों बिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै जों मानसि फोरनि बैसागो फालिनायनि सिगां बेखौ जों फालिग्रोनाय जायो। गोदान गोजाम बोसोरखौ जेरैहाय मोजाङै बारग'लांदों थिक बिदिनो बेबो बेमार आजार गैयालासिनो मोजाङै मोजां बार लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो बेखौ मान बावनाय जायो, गुबै जोङो मोसौजोंनो बै समाव गोदोनि समाव सोनारनानै जाबोदों सोलिबोदों नालाय बेनिखायनो जों बेखौ फालिबोनाय, मानबो होबोनाय जादों आरो बेयो जों दासो गोदान मुगायाव फालिब्रबनाय, मानिब्रबनाय नङा गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो, जुगे जुगे औ फालिबोबाय थानाय फोरबो,
औ माने बेखौ बुंनो हायो जे जोङो, जेनेबा मोनसे जिथु जोङो जिथु खालामदों बिनि, मा होनगोन बेखौ बिनि मोनसे मोनसे जाहोन दोङो आरो ना गासिबो, जिथु जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बोराय आबौ आबौ मोनहा जिथु फालिबोदों बेखौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो लोगोसेनो जोङो, ओ मानिनो गोनां जे जोंनि बर'फोरा, माने गोदोनिफ्रायनो बिदि, जोंबो मा होनो बेखौ इंरा दायो जिथु साननाय मास फार जानुवारि फेब्रुवारि जोंहाबो जोंनि बर' हारिनिनो जोंहा मान हिसाबै बनायना लानाय बा गनायना लानाय बिदिनो जोंहा दङोमोन आरो गासै जिनै दान आरो जों जेरै जानुवारि फेब्रुवारि होनो जोंनियाबो बैसाग जेठ आसार सावन फागोन सैत्र जोंहाबो दोङोमोन आरो लोगोसेनो जि जोंहा बर'नि हिसाबै जोंहा मोनद' बोथोरफोर, दङमोन ना गासै मोनद' औ मोनद' मोनद' बोथोरफोर जोंहा ओ बर'नि दङ आरो आरो जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बैसाग, थिंबो बैसागुखौ गाजा गोमजायै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खुंबोदों। बेबायदिनो ओ जेरै नोंथाङा बुंबाय मान बावनाय बेफोरखौ जोङो खालामबोदों। आरो खालामनाया मोजां आरो गोनांथि।
औ।
आरो जोङो बेबायदिनो
ओ बैसागुखौ जोङो गोदोनिखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जों गोदो गोबाव समहालागि जोङो खुंनायखौ जों खोनानो मोनबोदों आरो जोङो दानिया एसे खम जालांबाय माने खम माने गोबाव समहालागै जों खुंनायखौ नुना मोनबा समनिफोर समाबो जोंहा दानिया जेसां ओ गैला बा होनो हाला औ समनि आंखाल बेखौ बुंनांगोन आरो मानो होनबा जों आग आगोलाव जोंहा गोबाव समहालागि जोङो खुंबोनाय बेखौ खोनानो मोनदों आरो जोंहा गोदोनि समाव माने ओ जोंहा गावनो आबाद मावनाय गावनो न'फोराव फिसिनाय बिदि जानाय लोंनायनि जेबो आंखालफोर गैयामोन। बा बिदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि जोंहा आंखाल गैयामोन बेबायदिमोन आरो। आरो माइफोर गङो बुथुमना लायोमोन गोबां गोबां बिदिजों ओ मिथिनो मोनोबा बुंनो हायो आरो आरो दानिखौ जोङो जुदि नायोब्ला जोङो दायोबो जोङो खुङो। बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै जोङो न'खर गामिनि न'खर फोराव थांनानै जोङो गाजा गोमजा मोसायो। मोसानानै जोङो रंजाहैयो बोराय बुरै सिख्ला गासैबो ज' ज'यै मोनसे जोङो बे जिथु बैसागु फोरबो जों बेखौ फालिबोदों आरो फालिबोगासिनो। आरो बिदिनो जों सोलिबाय थागोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। औ जोङो औ औ जोङो दानिया जोङो गोबां उ बिदिनो ओ प्रग्रामफोर बा फारिलाइफोर जों लानाय खौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरैहाय जोंहा ओ मोसानाय मुसुरनायफोर बिदिनो खन्थाइ मेथाइ बादायलायनायफोर जों बेफोरखौबो लाबोनाय जोङो दानि ओ बैसागुफोराव जोङो ओ फारिलाइफोराव सोदेरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ रंजानायनि थाखाय बा जोङो जाहाथे जोंनि जिथु गोदान बोसोर हिसाबै जों फालिनाय जायो बेखौ। जोंनि बे गोदान बोसोर जोंनि बर'फोरनि हिसाबै जों बेखौ फालिनाय जायो । औ । बिनि थाखाय जोङो बिदिनो रंजायो ओ बिदिनो जोङो फारिलाइफोरखौ ओ खुंबोदों आरो।
औ नंगौ नोंथां गोदान गोदान बेफोर गोदान मुगाजों लोगोसे जोङो रंजानायखौल' लांफाबाय थाबा जाया मानो होनबा जोंहा माखासे रोंगौथि रोंनांगौनिबो खोनथा दङ नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोर फारिलाय फोराव जोङो बेफ बेफोरखौ सो फानानै लानांगौ जादों मानोना जोंनि उन्दैसाफोराबो जाहाथे बेफोर रंजानाय जों लोगोसे रंजानायावल' गोदोसोनानै थायाबालासिनो गावनि मावनांगौ हाबा आरो गावनि गियानखौ मोजाङै बुथुमनानै लानो हानायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ फारिलाइयाव सो फानायनि लानाया
औ गोनांथार आरो औ नंगौ औ । बेबायदिनो जोङो ओं। अब्ला जोंहा
औ औ समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे दोनथ' जासिगोन दे औ औ दे